खोनाबाय ना? खोनादों'।
अ अ खोनादों ला नोंनिखौ लासै
सै खोनादों
दासो खोनाबाय दे
खोनाबायना औ ओ दोङो र' ओरैनो जिरायनानै नोंलाय?
आंबो बिदिनो दङ।
माबोरै खबरफोरालाय?
इस थिगानो नोनियालाय दे होमबा जोंहा माबा रायलायनि आहमफोरनि बागै एसे
रायलाय जायो दे
उ उ मानैखौ मा मोनसेनिखौ रायलायनो आहम रायजोनि स्टार्ट खालामनो ना फार्स्टनिफ्राय।
से ओमफाय आं बुंनांगोन।
अ आहम रायजो होनबाथ' फार्स्टआवनो। आहमफोर ओ माबा रायजोखौ फार्स्टआवनो सुखाफाया गायसनदोंमोन माने बिसोरो चाइनानिफ्राय फैदोंमोन आरो फार्स्टाव चाइनानि मुं माउ होननाय जायगानिफ्राय ओमफ्राय देट मावनिफ्राय ओमफ्राय बिदियैनो आसामाव हाबफैदोंमोन बेसोरो बे पाटखाय हाजोनि माने सेर सेर बिदि। फैनानै आसामाव हाबफैदोंमोन आरो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय बेनिफ्राय बिसोर टाइम होनना फैनानै टुवेल्भ हानद्रेद टुवेन्टिओइट आव मोनफैदोंमोन खोमा ओजोंनिफ्राय बेसेयाव फैदोंमो नथाय।
अ अ टुवेल्भ हान्द्रेद टुवेन्टि ओइट ओ टु डिसेम्बरमोन मोन खोमा ना उम आंबो
बिखो जि आसाम दिबस आरो नङ मायाबा आहम दिबस ना आसाम दिबस बिदि फालियोमोन
अ अ अ नंगौ दे।
बेनिफ्राय मा होनोएखौ फैनानै अ सुकाबा दिबख बो‌ होनो मोननै आसाम दिबख बो होनो ओमफ्राय। बिसोरो फैनानै फार्स्टआवनो फार्स्टावनो माबा गायस'नाखै दै इसोरो मा होनो इखौ रायजो गायस'नाखै आरो जेनेबा फार्सट फैग्रोनानै इसोर माने नायग्रोदो आरो माबाफोरनि जोंनि बे आसामनि मानसिफोरा माबायदि जेनेबा ट्राइबेल मानसिफोरा माबायदि थायो मिथिनानै माने इसनि माबाखौ मिथिना लाग्रोदो आरो इसे इसे फैनानै एखदम एमफ्राय उनाव बिुदिया मोनबाय आरो बिसोरो मोननानै ओरै सानबाय खोमालाय बिसोरनि मानसिफोराथ' इमान गोरों गैयाबा माबा सैथान नङा माहोनो इखो जों इसोरनि मानसिफोरालै बारा सैथान नङा इदि सानबाय खोमालै ओंखायनो उनाव लासै लासै गावसोर सोर माबां ओ गावसोरनि रायजो गायसननो हमबाय आरो इसोरो बेसेबा डेटखौ आं बावगारबाय आरो बेसेबांथाय बे सररायदेआव फार्स्ट माबा गायसनबाथाय
अ इयो माबा टुवेल्भ हान्ड्रेड फिफटिथ्रि फिफ्टिफरनि गेजेराव उम केपिटेल माबानाया सररायदेवआव उम
फार्स्ट गनायसननाया बेयावनो
दंबायसो इसोरथ' बिराद सैथान नालाय
उम - उम बेनिफ्राय मा मा बेनिफ्राय नोंनि मलाय मा - मा गोसोआव दोङो नोंखौ
उम आंबो इखिनिखौनो गोसोआव दंमोन नों जि बुंलांदो फास फार्स्ट फैजेननायासो टुयेल्भ, फिफ्टिनसोआव फैदोंमोन नामा फार्स्ट ओंखार ओंखारबोनाया
उम बिदिनो मोन खोमा नोंगौ दे
केपिटेल खालामबाय रायजो खुंबाय फुरा आसामखौनो गावसोरनि खालामना लाबाय ओमफ्राय इसोरनि आहमफोर फैजेननायनिफ्रायसो माने आसाम नामा मोनदों खोमा ना बिदि एसे माने बिदि गोसोआव दङ
बिदिनोथ' माने सोरबा सोरबा बुङो ब बियो बर'फोरनिसो नाम होननानै बुङो सोरबा सोरबा बुङो आरो आसामनि मा होनो इखो आहम
अमा मायबा इदिनिफ्राय
हा लानाय बिदि माबा मोनसे बेनिफ्राय आसाम
अ हासाम - हासाम सोदोबनिफ्राय' बर' सोदोमनिफ्राय आसाम जादों होनना बुङो खिन्थु मानसिफोरा माने मोननैखौबो माबायो आरो खायसे एगजामफ्राव फैयो आरो मोननैबो मालाबा- मालाबाायो फैयो मालाबायो फैयो मोननैबो अपसना खिन्थु मोननैयावबो थाया आरो माने खेबसेनो थायालै
ओमफ्राय मा हासाम सोदोब बर'आव आं मिनिंखौनो बारा नाय बुजिना मोना
आंबो बारा मिन्थिया
माबोरै हासाम जानानै हा आसाम जाखो
दानि- दानि मानसिफोरा उम
आसाम जानायनिथ' बहुद इदि माबा दोङ ना इदि
उम दङ दङ आंबो कनफिउस जायो इखोनो हासामनि सोदोबाबा मा दा आगोलनि मानसिफोरासो खिथानो हासिगोन इखो खिन्थु आं खोनानायाव खबदखो माने सोदोबखौ बर' बायदि मोनो आरो
ओं
हासाम बा मा सोदोबबिबा हानिनो रिलटेड किन्थु मा माबायदि हा बा इयोदा
ओइ आरो आसामाव इ सरायदेव माबानि सुकफानि टाइमनिफ्रायसो माबा जारिमिन लिरनाया जादोंमोन
अ -अ फार्स्ट टाइम अ -अ- अ बिसोरनि मानसिफोरासो फार्स्ट टाइम बिदि रेकर्ड खालामनानै लिरना गालाङोमोन अ
नङाबाथ' रावबो लिरनो रोङामोन जोंना बिदि डाइनास्टि माबा माबि बिसे दंजोबोमोन थेवबो लिरानोन ना बोरमोननिफ्राय खिन्थु हिस्ट्रि दोङो खिन्थु लिराखैमोनखोमा रावबो इ आहमफोरनिफ्रायसो सोलि सुकाफानि समनिफ्रायसो लिरबाय
उम उम उम बिसोर रेकर्ड खालामना गालांखायोमोन मालाय एसो बिसोर गावसोर जि खालामदों मा खालादों मा खालामा बिदिनोथ' आरो बयबो उम
सु सुखाफाना गथ' गथाय दंना गैयामोनबा
दङ मा हो नाममोनथाय सुतेवबा मोन नामाथाय इ फिसालानि नामा
अ अ अ सुथेवफा नोंगो दे ओं इ इनो माने उनाव सुतेव सुखावफानि उनाव माबा जादोंमोन खोमा रुलार जादोंमोन खोमा माबायानो अ
ओम ओम नंगोदे ओमबा
ओम बावगारजोबबाय ओंखायनोथ ओम आरोबा मा बेसेबा दंखायोमा
माबा दोङो ना सुकाफा सुथेवफा सुबिनफा सुका रांफा
सोर खासेया मा आरो इसोर निक नेम माबा दंबावोसो जेनेबा गावसोरनि आहम नाम आरो हिन्दु नाम दंबावो आरो सोरबा निक नेम माबा लानाय टाइटेल लानाय दं
से माने इफोरखो फरायनांगोबा मानसिया मा जागोन ओमफ्राय इसोरनि नामखौ गोसोआव लानायानो बहुद गिदिर खामानि माने इमान कनफियुस नाम ना ओमफाय आरो इसनान मोननै मोनथाम बाव
थाजोबोमोन एसोन
ओंखायनोथ आरो सब एस लेटार नायलाय फार्स्टनिया बांसिनानो
अ अ बांसिननावनो एस आरो फा या इसिनि खमनलै लास्ट फार्स्टआव इस आरो लास्टआव फा या
ओ लास्टआ माबामोन खोमा ना पुरन्दर सिं
ओम ओम
लास्ट लास्ट बाजा इनि उनाव मा जादोमोनबा
हा बेनि उनाव माबाफोरा ओइसोरो ब्रिटिसफोरा माबायना सेनानै लाबायना आहम रायजोखो
जोंनि राजाफोरा गावजों गाव खौसेथि गैयिनि थाखायनो स
अ गावदो गाव ओं इबो राजा जानो लुगैयो बेबो राजा जानो लुगैयो गैयो लास्टआव ओइ बे मा माबाया लोक्समि लोक्समि ना लसक्मि लख-लखमि होनगोनबा हारसायाव बि लिंना लाबोयोलै बिसोरखो सिंह सिंह लक्समि सिंह आ सिंहा माने इसोर इ बे गावगाय राजा जानो लुबैनानै बिसोरखो लिंना लाबोनानै जेनेबा इसोरखो बिखो राजानिफ्राय बोखारना हो माने जेनेबा दावहा नांनानै आरो आं ओम ओमफ्राय नोंसोरनो जेनेबा मायबा मोनसे आंनि जायगा एरियाखोनो हेगारना होगोन खावसे इफोरबायसा बुंनानै माने बे पुरनदरखो होखारनो होदोंमोन खोमालै लास फुरनदरखो ना सोरखोबा आरोस
सिंहाया सु ओ सुनायावखाना मा इदि
अह आहम नामाना र' आहम नामा माइबा मोन इनिया। सुनि अखामोन खोमा सुनि आफा ना सुनि अफा इदि ओम। बेनोथ' ब्रिटिसफोरनिफ्राय हेल्प बिना नै गावबो राजा जानो लुबैनानै लासआव ब्रितिजफोरा जोंनि सब जायगाखोनो सेना लाजोबनाया। बेनिफ्रायनोथ' आहम माबाया लास मा होनो इयाव थांबाय आरो। आहम माने आसामानो थांबाय आरो बिसोरनि आखायाव ब्रिटिसफोरनि इनिफ्रायसो ब्रिटिस
आहमनिफ्राय आहम आसामाबो थांबाय फुरा इण्डियानो थांबाय
उम गावसोरजों गावसोर माने बिसोरो बिराद माबालायोमोन नालाय जायगा सेख'लायनानै एगेन्स्ट जालायलायोमोन ओंखायनो मालाया माबाय आरो चान्स मोनबाय।
अ गावजों गावजों खौसेथि गैयिनि थाखायनो बिदि जाबाय सान।
उम।
माबायाव ओइ ब्रिटिसफोरा इसोरथ' जेनेबा फालांगि खालामनोसो फैदोंमोन फार्स्टआव इसोरो सिखस तिन बेसयाव फैदोंमोनलै!
सिक्सटिनसोआवनो फैदोंमोन नामाथाय सिक्स सेनसुरि बादि ओ ओम एवनो मोन खोमा!
ओम।
जद' जौ'आव फैनानै माने मायथाइफोरखौनो गोसोआवनो थाया। जिद' जौआव फैनानै माला माला मा खालामदों। जनेख' गोसोआव थाया आरो नामखौ गोसोआव लाखिबावनांगौ। नमस्कार दे आसाम हिस्ट्रिखौ फरायनाया।
आसाम हिस्ट्रि इण्डियान हिस्ट्रि सब माने मिक्स माने माथा गरम जाजोबो फरायबाथाय।
फाग्लासो जागोन। ओ मा बुं बावनो दा?
ओमफ्राय मा होनो इखो ब्रिटिशनिखौ मा मा होनदोंमोन नोङो ब्रिटिशनि।
ब्रिटिशनिया फार्स्ट फैनाया ना?
औ सिक्सटिनाव होनदोंमोन ना?
अ' औ।
अ सिक्सटिननिफ्राय माला बिसोरो अ सिक्सटिननिफ्रायसोरो फार्स्टआव माबादों खोमालै बे कलकातायावसो थानो माने कलकातायाव माबा गायसनग्रोदोंमोन खोमासोर गावसोरनि कम्पानि कलकाताायावनो बायदि मोनदों ना नंगौ ना नङाथाय! ओंखायनोथ' बावगारबाय आं बे खिन्थु कलकातायाव बिराद माबा ओं कलकातायाव बिसोरनि बिराद मानसि थायोमोन आरो
बेनिफ्रायनोथ' स्टार्टिं खालामनानै ओरै फैनानै हाबफैजोब्बाय बिसोरो। इउरपयान फ्रानो ना?
उम।
माबा
खिन्थु फार्स्टआवव ब्रिटिशफोरनि सिगाङावबो जोंनि फैदोंमोन। बेलेगफोरा खिन्थु बेलेगफोरा बिदि माबा कलन कल'नि गायसनाखैमोन आरो गायसनदोंबाबो मान खानायावनो थां मोन बे माबाफोराबो फैदोंमोन ना फारस्टआव बे पर्टुगिसफोराबो फैदोंमोन। आरो मायबा नाम दोंसोयो दे अ दाससिबो इसोर फैदोंमोन अ। खिन्थु इसोर माबा खामखैमोन आरो।
ओम इसोरसो बांसिन। फैया नालाय माने माबानि इण्डियानि मोजां मोजां हारियालिफोरखौ नुनानै एकदम जोंनावथ' बिराद आबादफोराबो मोजां जायोना आरो। ओरै आफिन नामा बेफोरनि थाखायनो इसोरो लुपजानानै
आरो जोंनाव बिराद माबा दङ ना मिनाडासफोर दोङो। फोरखोनो।
दे होमबा दोनथ'नोसै ना।
ओ ओ दे।